हेल'
औ ख नथां औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो।
आंथ' नै जिरायनानै दं आरो बोथोराबो गरबा एसे बार लागा बिसिनो
औ।
नोंथाङालाय
आंबो जिरायनानै दङ
अ औ ओंखामथ' जाबाय
उम
औ
नोंथांजों मोनसे
आयदानि बागै सायनो सानबायमोन आङो अ सावरायनो हागोन दे आं फ्रियानो दङ दायो बारायनो हागोन
अ
औ
नोंथाङा न'खर दानायनि बागै आंनो एसे बेखेवना फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन दे
मा सानो नोंथाङा न'खरनि बागै औ
जोङो मोनथियो जेनेब्ला मोनसे न'खर जानो थाखाय जों
उम
ओ गिबियावनो बिदिनो माने हौवा हिनजाव थानो नांगोन मोनसे न'खराव बेबायदिनो हाबा जाज्लायनो नांगोन बिथांमोना आरो लोगोसे बिदिनो गथ' गथाय थानो नांगौ जायो बेजों लोगोसे गंसे न' नांगौ जायो आरो बिथांमोननो थानो थाखोय आरो बिदिनो मान बे
मावनाय दांनाय बिदिजों लोगोसे मोनसे न'खर जायो आरो न'खरजों बुंनो हायो आरो आं बे समाव बेखौसो बुंनो सानो माने गंसे न'खर बे न'खरा मोनसे मोजां न'खर जानो थाखाय दिनै जोङो माने
किसुमान माने इनभाररमेन्टखौ जोङो लाखिनो गोनां जायो आरो न'खराव माने मोजां जुदि जोंनि गथ' गथायखौ जुदि मोजां हिक्षा होनोब्ला जोङो मोजां मोनसे इनभाररमेन्टखौ लाखिनांगोन मोजां आखल आ खौबो जोङो दानो नांगोन बिथांमोना जेन बिमा बिफानि जि मोजां आखल आखु रावफोरखौ जेन बिथांमोना सोलोंनो हायो बेनिखायनो बिमा बिफाया मोजां इनभारनमेन्टखौ माने थासारिखौ दानानै होननांगोन आरो न'खराव आरो लोगोस जे बिथांमोननि गेजेराव जि हौवा हिनजावनि गेजेराव बेबायदिनो बुजिलायनाय आडारस्टेडिंआ थानो नांगोन आरो बेयो मोनसे सेथि बाहागो आरो लोगोसे बिदि बिदिनो गथ' गथायनि गेजेरावबो बिदि बुजिलायनो थानांगोन गथ' गथाया आरो बि बिमा बिफाजों लोगोसे आरो लोगोसे माने माब्लाबा समावथ' बिदिनो एसे एनै बिदि बोराबलायनाय बेफोरबायदि माबाया जायो नाथाय
औ
बिमा बिफाया बेबायदि जाब्लाबो माने गथ'फोरनि सिगाङाव बेफोरखौ दिन्थिनो नाङा आरो
औ।
जेन बिथांमोना जेन माने गथ'फोरा सोलोङि बायदि आरो जेब्लायबो माने पजिटिभखौ दिन्थिनो नांगौ। नांगौ आरो गावनि गथ'फोरनि थाखाय माने जेब्लायबो सम होनो नाजानांगौ आरो जेब्लायबो पजिटिभ खौ बुंनो नांगौ। आरो गावसोरनि दुखु दाहाफोरखौ बिसोरनो एसेबां माने फोरमायोया मोजां होननानै आं सानो। सानो आरो मानो होनब्ला बिसोरो माने बेफोरखौ जेबो बुजिया आरो जेब्ला समाव बिथांमोना माबा मोनसे बियो बेफोराव खुद्रियो दा बे फोराव माने गावनि बिमा बिफाफ्रा बिसोरजों माने उल्था उल्था बेफोरबायदि खालामनााङा आरो बिसोरखौ माने बुजायनानै कन्ट्रलाव लाखिनो हानाय बिदि जानो नांगौ। बिसोरखौ मोजाङै माने फोरोंनो नांगौ। अब्लानो माने बिसोरनि गोसोफोराबो माने बिदि बायग्लिया आरो नाथाय मालाबा समाव बि जों नुयो बिदिनो गोबां बेमारफफोरा माने बिदिनो गथ'फोरखौ माने बेबायदि उल्था उल्था माबाबायदि खालामो आरो बुयो। रायो बेफोरबायदि नुयो नाथाय बेयाव बे गथ'फोरनि गोसोफोरा माने मानो होनबा गुरै ना बिसोरना बिसोर माने बायनो नागिर आरो माखासे बिदिनो रं डिसिसनफोरखौ लानो नागिरो आरो
अ।
दा बेफोरखौनो माने मेनटेन खालामनो नाजानो नांगौ आरो मोनसे मोजां न'खर न'खर जानोब्ला आरो बेबायदिनो आरो नोंथाङाबो बे समाव बुंनो हागोन।
न'खर होननानै बुङोब्लाथ' नों नोंथाङानो बुंलांखाबाय
औ।
मोनसे न'खरावहाय दायथ'आ बिमा बिफानियाव थायो सानैनियावबो थायो होननानै मिथियो आंबो
नंगौ माने
जेब्ला जुदि सासेया बा सानै पेरेन्टस नि गेजेराव जुदि बिफाया जुदि जब मावोबा न'खरनि बांसिन गथ' ग फोथायनायनाय बा न'खरावहाय बांसिन नायनाया बिमानियावहाय गोग्लैयो होननानै आङो मिथियो आरो।
औ‌
मानो होनबा गथ'खौ सामलायनाय लोगोसे न'खरखौ मोजाङै दैदेननाय बेफोरो गासिबो बिमानियाव
बिमानियाव थायो।
मानो होनब्ला बिफाया बाहेराव
बाहेरायाव थासिगोन ओमफ्राय बांसिन न'खरनि न'सिंनि
बाथ्राफोरखौ माने बिमाया दायथ'खौ बांसिन लानो गोनां जायो आरो।
औ।
नाथाय बेखौ- बेखौ- बेखौ होननानै जे
बिमाया लाजोबनांगौ बे नङा आरो औ औ। नोंगौ। थारैनो माने नोंथां बुंनाया सैथोआनो बाथ्राया
जों माने बिबानफोरखौ माने मिलायनानै बिदिनो बुजिलायनानै लानो नांगौ आरो गथ'नि बिबानफोर बेफोरबायदि आरो खामानि दामानि मावनायफोरावबो बिदिनो मिलायनानै माने मावलायनो नांगौ आरो खामानिफोरखौ माने एसे एनै माबायाथ जागोन बहाथो माने बहाथो सुनाय बायदिलाय समानलाय जानो बेबायदि एसे माने बुजिलायनाया माने बेफोरावनो जायो आरो बुजिलायनाय थानो नांगोन माने अब्लासो माने न'नि थासारिखौ मोजां बेबायदि खालामनो हागोन आरो लोगोसे मोनसे न'खर जाबाय जेब्ला नसुं सेरनि मानसिफोरजों गोरोबनानै थानाय बेफोरबो मोनसे माने मोजां न'खर दानायनि बाहागो होननानै आं सानो आरो गोरोबनानै थानाय हेफाजाब होज्लायनाय खामानि दामानिफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि समाजफोराव आरो गावजों गाव हेफाजाब होज्लायनायानो माने मेन मालाबा समाव आंनोबो नांगौ मालाबा बा नोंथांनोबो नांगौ बेबायदि जायो माने
अ
दा बेफोरखौ माने मोजाङै थासारिखौ मोजां राखिनांगोन आरो
औ
आरो लोगोसे माने बिदि फरायनाय बिथिंफोरावबो माने गावनि गथ'खौ खांनानै माने मोजां सोलोंथाइ होनो नांगौ आरो बिमा बिफा मानियाव बेफोरो दायथफोरा थायो दा जों गोदोनि समावथ नुनो मोनोमोन जेनेबोला गोबां बिदिनो गथ'फोरखौ खौ खांनोसै खांसावनोसै बिथिं मोजां सोलोंथाइ होला बा सोरखौबा मोरखिया दाहोना बेफोरबायदि दोननाय बेफोरबायदि नुयो आरो गावनि फिसाफोरखौ दा बेफोर बेबायदिया माने आं सानो मोजां नङा आरो दानि मुगायाव बेबायदिखौ नुनोबो थांला नाथाय गावनि जि गथ'खांबाय बेखौ खौ मोजाङै केयार लानांगौ बे लानाय दायथआ बिमा बिफानिनो
आरो मोजां सोलोंथाइ होनो नाजानांगौ आरो मोजां बोसोनफोरखौ होनो नाजानांगौ जेब्ला
उम
बेफोरबायदि होनो हागोन अब्ला बै बोराय बुरै जानाय समाव अब्लानो बै गथ'फोरा गोसोखांगोन
उम
बिदि मोजां आरो आबादखौ मोनफिनगोन बिदि जायो आरो नाथाय गोबां समाव बिदिबो नुयो जोङो गोबां बिदिनो बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौ अना बिदिनो आलाय सिलाय खालामो दा बेयावनो माने बै समाव देरनानै गथ'फ्राबो गावनि बिमा बिफाखौ नायफिना बेफोरबायदिखौबो नुयो आरो
औ
दा बेफोरबायदिया जेन जायै बायदि बेनिखायनो गावनि माने न'खरनि थासारिखौ बेबायदि मोजाङै लाखिनाया मोजां दानाया बिमा बिफानिनो दायथ' आरो
अ
आं बिदि होनना सानो आरो नोंथाङाबो बुंनो हागोन
औ आ नोंथांनिफ्राय बेफोरखौ मिथिनानै जोबोद माने मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जाबाय बिब्दिनो न'खर होननानै बुंब्ला बिमा बिफानिवावनो दायथ' थाखायो बांसिनानो
होनब्लानो मानो होनबा बिसोरनो सुङो नालाय न'खरखौ जेब्ला गिदिर गोलावफोर गैला अब्ला बिसोरनियावनो आखायाव थायो दायथ'आ
आरो न'खराव माब्लाबा समावहाय नांलाय खमलाय जाब्लाबो माने
माने सासेया सासेनिखौ खोनासंनांगौ बिब्दिनि बाथ्रा फैया आरो माने सानैबो जुदि एखे एखे समान समान नांलाय खमलाय जायोबा माने
न'खराव असान्थि बेफोरबायदि जायोना
औ नंगौ बेफोरखौ सामलायनो
माने मोजाङै सामलायलांबा न'खरा गोजोन थासारि सोमजियो होननानै सानो आङो
औ नंगौ थारैनो नोंथाङा मा सानो? औ नंगौ बेबायदिनो माने नोंथां बुंनाय बायदिनो
हम
नंगौ
थारैनो माने आरो बिदि न'खर दानाय होनना बुङोब्ला माने दिनैथ' जोङो माने जों बिमा बिफानि बे आमोलाव जागासिनो गोबाङानो जेनेबोला दा जोंबोथ' सानसे समाव न'खर दानो नांगोन जेनेबाला जोंहाबोथ' बिबान बेखौ लाखानांगोन जोङो जों खारग'वआ बेनि ओमफ्राय दा बेखायनो माने एसे माने बेफोरखौ सोलोंना लानो नांगौ आरो दानि माने यां जेनेरेसनफोरा
उम
माने एसे सोलोंना लायोबोला हेफाजाब होज्लायोबोला माने
औ
मोजां आरो खामानि दामानिफोराव माने एसे न'खरावबो हेफाजाब मोनो
औ नोंथांनिफ्राय दिनै औ नोंथांनिफ्राय दिनै बेफोर बाथ्रानि माबाखौ खोथाखौ खोनासंनो मोननानै
ओ गोजोननाय थाबाय औ औ
अब्ला दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे गोजोन्थों